हेलौ अ खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों फन हरायनाय जाहोन नामा नोंथां औ।
अ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां जुदि नोंथाङा बेबायदि जेबो उसुबिदा गैयाबा सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां जेबोबायदि उसुबिदा गैया।
अ माने आं नोंथांजों सावरायनो लानाय जि आयदा
औ।
बे आयदायानो जाहैबाय सावथुन आरो सावथुन मुलुग बा सावथुन जायखौनो जोङो फिल्म बुङो बा मुभिसबो बुंनाय जायो नङा होमबा?
औ।
दा बे सावथुननि बागैनो आङो सावरायनो नागिरदों आरो आरो सावरायनो नागिरदों नागिरनायनि जिखिनि नोजोर आरो थांखि बेफोरो ओरैबायदि थांगोन माने
औ।
गोदोनि समाव सावथुना माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि जाबोखो
औ।
आरो सावथुननि गेजेरजों समाजा मा मा मोननो हायो
औ।
आरो मोनसे सावथुन बानायनांगौब्ला बेहाय मा माबायदि थायो मा मा रल थायो आरो सोर बानायो सोर लिरो लोगोसे सावथ थुन मुलुगा ओ बेबायदिनो जोंनि माबायाव भारत हादराव बेबायदिनो गोबांथार हारि हारिसाफोर दङ दा बेफोरनि सोरनि सावथुनफोरा बांसिन जौगासिननाय माबायदि जौगानाय
औ।
जों सावथुन मुलुगखौ इयुनाव जों माबायदि जौगाहोबावनो हायो आं बेफोरनि बागैनो नैबे समाव नोंथांजों एसे सावरायनो नागिरदों। सावरायजागोनना नोंथां अ गिबियाव आंनो एसे बुंना लाग्रोनोसै नामा? नों होनोमा गिबियाव
औ दे बुंग्रो दे दे बुंग्रो दो
औ माने सावथुन
औ
जायखौनो होनो मुभि
उम
मुभि होनना मिथिब्लाथ' जों बेखौनो मिथियो माने ओ जेराव माने जोंनि जिखिनि समाजाव सोलिबाय थानाय जिखिनि जाथायफोर बे जाथायफोरजों लोगोसे मा जायो सानबोलावरि मोनसे काल्पनिक जि मोनसे काहानि बेफोरखौ लानानै सासे स्क्रिप्ट राइटारा स्क्रिप्टखौ लिरगोन आरो बेखौ लिरखांनायनि उनावनो ओ बेबायदिनो गोबां रल होनानै माने बेबायदिनो गोबांथार आर्टिस्ट लानानै रल होनानै जि मोनसे लिरनाय जि मोनसे सल' बे सल'खौ माने केमेरानि गेजेरजों बेखौ दिखांनानै स्क्रिनाव जि मोनसे दिन्थिनाय बे बेखौनो सावथुन होननानै बुंनाय जायो। आरो मिथिनाय बायदिब्ला माने गोदो समाव बेबायदि ओ जेब्ला मानसिया रायजो जाजेनो रोंदोंमोन बे समाव बेबायदि साउथ थुना आथिखालाव जेरैबायदि जौगादों बेबायदि नङामोन दंमोन गोदो दंनायालाय बेबायदि ओरैनो जेरै ओ दिन्थिगास दिन्थिगासे थुनफावथाय ओमफ्राय ओरै द्रामाफोर थाबाय ओमफ्राय बिदिनो खुला गान बेफोरबायदि थायोमोन। नङामा होनबा नोंथां? बेबायदिनो लासै लासै माने सावथुना दिनैनि बायदि महर मोन फैदों आरो दिनैनि सावथुनाथ' बेबायदिनो गोबांथार जौगानाय आरो बेबायदिनो जोङो मिथिगौ माने जि जोंनि एसामिस ओ जि सावथुन गिबिसिन सावथुनानो जाहैबाय ओरै जयमति नङा होमबा नोंथां?
जयमति औ
ओ जयमत औ जयमति आरो जेरै जोंनि बर'नि गिबिसिन जे सावथुन बे सावथुनानो जाहैबाय ओरै आलायारन नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जि साव थुन मुलुगनि जि मोनसे दावगाबोनाय बेबायदिनो लासै लासै माने बियो दावगाबोबाय थादों आरो। आरो सावथुननि गेजेरजों जोंङो ओरैबायदि मोनसे ओ मुलाम्फा मोननो हायो। बा सावथुननि गेजेरजों जोङो समाजाव ओरैबायदि मोनसे मेसेज होनो हायो आरो जेनेबा समाजाव बेबायदि बिदिनो माखासे जिखिनि गाज्रि जाथाय फोर जानाय बा गाज्रि हुदाफोरजों ग ओ गोदोफबनानै थानाय बा बेबायदिनो समाजाव सोलिनाय जिखिनि मोनसे रां जाख्ल'नाय ओ बा द्राग्स ओ द्राग मानसिफोरा आलाय सिलाय जानाय बा बेफोरखौ जोंङो ओ सावथुननि गेजेरजोंबो जों मोनसे सांग्रांथि होनानै समाजखौ फोसाबनो हानायनि मोनसे जि ओ लामा बियो दों आरो नंङा होमबा नोंथां दा बे बिदिनो जोंङो साउ सावथुनाथ' बिदिनो गोबांथार दङो जेरै बलिउद थाबाय नङा होमबा जायफोर हिन्दी हिन्दी सावथुनफोरखौ र बलिउड ओमफ्राय ओरै हलिउद थाबाय ओरै जेरै आमेरिका ओरै इंलेण्ड बेफोर जि इंलिस सावथुनफोर बेखौबो हलिउद होनना बुंनाय जायो ओमफाय ओरै बेबायदि साउथ इण्डियाबो थाबाय जोंनि जि तामिलनि ओरै नङा होनमा नोंथां ओइ बेबायदिनो माने गोबां थार सावथुन आथिखालाव दंङ आरो। आरो जि मोनसे सावथुन मुलुगाव बेबायदिनो गोबावसिम फाव खालामनाय ओ बे फाव खालामनायफोरनो माने मोनसे जोबथारनायाव मोनसे बान्थाबो होयो आरो। बयनिख्रुइबो सावथुन मुलुगनि देरसिन बान्था जेरै ओ बेनो जाहैबाय दादा साहेब फाल्के बान्था नङा होमबा नोथां जेरै मिथुन चक्रबर्ति बिथांमोनहाबो बे दादा साहब फालके जि बान्था बेखौ मोननो हादों। दा आङो नैबे समाव जेनेबा नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैगोन आरो नोंथां। ओ नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो बे सावथुननि बागै बेनो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां ओ सावथुननि सोमोन्दै जिखिनि नोंथाङा बुंबाय। ओ जों माने बेनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय दायो आंबो बिनिफ्राय फंनैसो खोथाखौ बुंगोन नोंथां। ओ जेरैहाय जोंङो दा ओ सावथुन मुलुगाव नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों गोदोनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिम
अ
जेरैबायदि सावथुना जौगाबाय दावगाबाय नोंगौ बियो आथिखालाव गोदान गोदान टेक्न'ल'जि ओंखारनायजों ओ जोंङो बे सावथुनफोरखौ साबसिननिख्रुइ साबसिन बयनिबो गोसो खौ गोजोन होनो हानाय बायदि खालामनो नाजाबाय। जाफुंसारदों। दा जोङो नायोब्ला जेरैहाय खोला भारत जायखौ जोङो साउथ इण्डियानि सावथुन होननानै बुङो। नङा होमबा नोंथां दा बेफोरो जोंनि भारतनिनो। एकदमबारे जाफुंसारनाय मोनसे सावथुन बिथांमोना बानायनो हाबाय लोगोसे जि बलिउड जायखौ नोंथां आ ओ खोब मोजाङैनो जौगाबाय। नाथाय जों नायोब्ला नुनो मोनोदि जोंनि जि बर'फोरनि सावथुन जेरै नोंथाङा दहानि रायखांदों जोंनि बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायरन मा होमबा नोंथां। बे सावथुना गिबियै दिहुनजादोंमोन। दा फैयै फैयै जोंनि बर' सावथुनाबो। गोबांथार दिहुन जाबाय। बेनि गेजेराव गोबाङानो जाफुंसारनाय बयजोंबो अन अनसायजानाय। आरो खायसेया जाफुंसारिबो जों नुनो मोनो। दा जोंनि जि सावथुन आङो। गाहाय बर' समाजनि बा बर' हारिनि सावथुनखौनो आं बुंनो सानदों दा बेहाय। जोङो बर' समाजनि गोबांथार सावगारि बेरखानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि बर' सिनेमाफोराव एबा फिलमाव बेजों लोगोसे ओ एक्सन जायखौ जों बुलायनाय सौलायनाय बेबायदि। बो जोङो नुनो मोनो दायो। फिल्माव बा सावथुनाव
औ
सल' एबा काहिनि थानायजों लोगोसे जोङो बेहाय मोननै। आखुथायखौ बांसिनै नोजोर होनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जायखौ जोङो भिलेन होननानै बुङो। दाखु एबा सुथुर आरो गुबुन फारसे फारसेया जाहैबाय एक्टर जायखौ जों गाहाय फावखुंगुर होननानै बुङो। दा औ गोबां माने बांसिन सावगार सावथुनावनो बा फिल्मावनो बेबायदि मोननै आखु थानायखौ जों नुनो मोनो। खायसे खायसे सावथुनाव खिन्थु बेबायदि भिलेन एबा दाखु थानाय सावगारिखौ जों बा सावथुनखौ जों नुनो मोना। जेरावहाय जों नखरनि न'खरनि खाहिनि एबा सल' मानसि बेबायदि थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ
आ आ
थारैनो ओमफ्राय नोंथां बै जेनेबा जि मोनसे सावथुन दिन्थिनो थाखाय बेनि आन्दोआव सोर सोर थायो बेबायदि माने बेखौ दिहुनग्रा बै रांफोर होग्रा बा दिथा होग्रा बेबायदि गोबांथार माबा थायो नामा?
औ औ नंगौ नोंथां। दायो जों मोनसे सिनेमा दिहुननो थाखाय। बेखौ हारसिङै जोङो दिहुननो हाया बेहाय गोबांथार सुबुंफोरानो नांथाबनानै थायो। जेरैहाय दानि नोंथाङा बुंबाय स्ट'रि राइटार जायखौ जों सल लिर लिरगिरि होननानै बुङो। दिथगिरि थायो आरो जाय दिहुनगिरि जायखौ जों इंलिसाव प्रडिउसार होननानै बुङो। बिथाङानो। ओ रांखान्थिनि बेबस्थाखौ नायो बा बानायो लोगोसे केमेरामेन बेबो थाबाय आरो लोगोसे जानाय लोंनायनि ओ दिथाइगिरिबो थायो। बिनि अनगायैबो ओ जोङो जेरैहाय लाइट बा द्रेस। खसाब जेरावहाय बबे समाव बबे एक्टिंआव बा बबेखिनि ओ- सावगारियाव बेरखांगोन बेखिनियावनो माबायदि जोङो ड्रेस बा खसाब गाननांगौ? बेखौ बिथा होग्रा थायो। बेबायदिनो गोबां खामानि मावग्रा जोङो बे मोनसे फिल्मखौ बानायनायाव जों नुनो मोनो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां थारै। आरो जों बेखौबो बुंनांगोन नोंथां जेनेबा जि सावथुन बे सावथुननि गेजेरजों जोङो माखासे जिखिनि ओ मोगथां जाथायफोर बेखौ खौबो जों मिथिनो हायो जेरै कारगिल कारगिल दावहा। आरो जेरै बरदारनि दावहा पाकिस्तानजों इण्डियाजों जानाय। नोङा होमबा बेफोरो माबायदि जादोंमोन आरो उरि सार्जिकेल स्ट्राइक। दा बेफोरखौबो जोङो जि सावथुन बेनि गेजेरजों जों एसेबाव मिथिनो हायो। दा बिब्दिनो जोङो जारिमिनफोर जारिमिनारि सावथुनफोरजों जों जारिमिन। फोरखौ मिथिनो हायो नङा होमबा नोंथां दा नोंथां थां आङो नैबे समाव समाबो जिहेथु जोंना जाबाय नालाय ओ नों थांनिसिम जोबो जोबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। साबायखर नोंथां।
साबायखर थाबाय।
औ।